औ खोनादों।
जोङो दिनै टपिकखौ सावरायगोन आइजोफोराबो हौवाफोरजों समान समानै खस्थ' खालामनायनि सायाव दा नोंथाङा मा बुंगोन आइजोफोरा जे आथिखालाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो न'खराव बेनायखौ बेंनायनिफ्राय लानानै बाहेरानि खामानिफोरखौबो सोब मावनांगौ जायो दा नोंथाङा माबादि बुंगोन बे लाइमोनफोर ओ लाइमोन आइजोफोरखौ
आं बेखौनो बुंनो सानोदि आथिखालनि आइजोफ्रा हौवाफोरजों समान आरो। आइजोफोराबो आथिखालावहाय गंसे न'खरखौ दानो हायो। बुं बुंनो थाङोब्ला आइजोफ्राबो हौवानि समान आइजोफोरा आथिखालावहाय ओ न'खरनि गाहाय गारजेनानो होनजायो जेरैहाय बिसोरो ओ ओ बिसोरबो हौवाफोरबायदिनो साख्रि बाख्रि लानानै मोनसे न'खरखौ गोजौ गोजौ न'खरसिम दावगालांनो हायो। सासे सासे आइजोआ नखर न'खरनिफ्राय लानानै बायेरायाव गासैखौबो हौवाफोरजों समानै हाबो। मावनो हायो जेरै न'खरखौ नायनायजों लोगोसे बिसोरो बाहेरायावबो खामानि मावनो हायो। नखरावहाय ओंखाम ओंखाम ओंख्रि संखौ लानानै। गथ' गथ'फोरखौ स्कुल स्कुलाव थिनहरनाय मानाय बिोराव आयजोआनो गाहाय बि आ लायो बेनोसै आरो आंनि मोन्दांथिया
नोंगौ सासे आइजोआ ओ न'खरनिफ्राय लानानै बाहेरनि जेसेबांनाखि ओ खामानिफोर थायो दा बेफोरखौ सासे आइजोआ गावसो मिथियो जे आइजो जानानैब्लाबो बिथांमोनहा न'खरनि' गथ' गथायफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय संनाय खावनाय फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय बेफोरनिफ्राय लानानै बाहेरायाव जेसेबां मानि खामानि दङ दा आइजोफोराबो मानि मोनफा मोनफा मानि बिफाव लाबाय आइजो जानानै बिथांमोनहा ओरैनो थायाखै दा आइजो जानानै बिथांमोनहा गावसोर नि मोनथायखौबो मोनबाय दा सोलोंथाइ बिथाङाव बिथिङावबो आइजोफोरा हौवाफोरनिख्रुइ एसे बांसिनै मेलेम बाहायनायबो नुनो मोनसै आरो खामानि दामानिफ्रावथ' जोंहा बुंनो नांला दा बेफोरनि प्रसेसफ्रा जोबोद मानि जेंना जेंगोना जेंगोनानि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना सौसिबोनो हानाय माखासे गुनफोरा थायो दा खायफाया माने न'खर जों गोरोबनानै खामानि मावनांगौ जायो जेखौ सासे हिन्जावसाया गुबुननि न'खराव हाबा जाहैनायनिफ्राय लानानै ओ संसार जानाय नि बेलायाव जोबजासे बिथाङा खामानिजों गफबना थानांगौ जायो खायफाया नाथाय खायफानि बेलायाव जायफोरा जायफोर लाइमोनफोरा जायफोरा आइजोफोरा लेखा फरायबाय बिथांमोनहाथ' गावनि साननाय हनाय बायदिनो खामानिखौ मावनो लुबैयो माने इदि दिपेेनडेन्ट जानो लुबैयो आथिखालनि आइजोफोरा दा बिथांमोनहा गोबां थांखिसिमबो सहैगासिनो दङ दा गोबां खामानिबो बिथांमोनहा मावगासिनो दङ साख्रिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसननिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानिखौ मावगासिनो दं बिथांमोनहा दा बिथांमोनहा जेरावबो आखा फाखासै दा गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो आइजोफोरखौ बुङोब्ला गामि ओनसोलावथ' जोंहा बयहाबो गोबां खस्थ' जायो जोंनि बर' न'खराव दा संसार संसार जानायनि बेलायावबो रां रुफा थाखा फैसा खामायनायनिबो जोंहा गोनांथार बा बायघ'थार दा सासे आइजोआ माब्लाबा जोंहा हौवा गैजायैबो जानो हागौ आरो माब्लाबा मानि न'खराव फिसा सासेल'फोर जानो हागौ दा बेफोरो गोबां जेंना जेंगोना थानो हागौ सासे आइजोनि न'खराव अब्लाबो बिथांमोनहा बेफोर प्रब्लेम प्रब्लेमफोरखौ फेस खालामबोनानैब्लाबो माने गोबां खस्थ' हाजिरा मुजिराबो मावनायजों आ आथिखालाव नुयो दा हौवाफोरखौ जोङो उल्थायैसो नुनो मोननाय जायो आ आथिखालाव जौ जौवाजों गफबनाय दा बेफोरनि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनांगौब्ला नोंथाङा मा खालामगोन जों गामि ओनसोलावथ' बिथांमोनखौ जोङो बांसिनै नुयो नङा होमबा
खोनायाखै कुइसनखौ रिपिट खालामफिनलाय
ओ माने नोंथांनाव आं सोंथि सोंनो सानगोन जि जेन'बा दा आइजोफोराथ' गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो न'खरखौ बेंबोगासिनो दं नाथाय जोङो बिनि उल्थायाव हौवा माहारिखौ नुनो मोनो जे गामि ओनसोलाव लोंनाय जानाय फोरजों गफब'नानै थायो दा बेफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा माबायदि सांग्रांथियारि समाजनि खामानि हाबा मावनो सानगोन
आं बेखौनो सानोदि जों लाइमोनफोरा गोरों गोरा सुबुंफोरा जे गामियावहाय बेफोर जेंनाफोरखौ नुयो बे गामियाव थांनानै मोनसे मोनसे एवार्डनेस खोंनांगौ आरो साग्रां जानो दे बे जायगायाव बे जायगायावहाय जानाय लोंनाय बा बे जायगायावहाय थांनानै बादा होहैनांगोन मोजां आखुयै दिन्थिनानै बेफोर बेफोर बेफोर गाज्रि आखुनिफ्राय बन्द' खालामनांगोन होननानै जोङो मोजाङै मोजां। सावरायनांगोन' गामिनि मानसिफोरखौ लिंखांनानै बेनोसै।
दा मा खावलायगोन नोंथाङा जे ओ गफबनानै थाबाय जौ जुवाफोरजों जोंहा बांसिनानो जोंनि पेरेन्टसफोरा गोदोनानै थायो। आथिखालाव जों गामि ओनसोलाव नुयो दा गामि ओनसोलखौ। औ नुनानैबो नोंथाङा माबादि खामानि मावगोन बा माबादि सांग्रांथियारि लाबोगोन नोंथाङा
सांग्रां बेनोदि सांग्रां जानांगोन जानाया। जानाया आ जाय गामियाव हरबायदि नुदों गफबनाय जौ जुवाजों गफब दों बे जायगायावहाय मोनसे गोख्रों गोख्रों माबा सांग्रां जानांगोन आरो आरोखि ना। जाय गामियावहाय जौ फानो बे जौ फाननायखौहाय जोङो लाइमोनफोराहा। गामि गामि थांनानै जों बे जौ फाननायखौ बन्द' खालामनांगोन आरो अब्लासो जोङो बे बे। फेग्रा मुवा लानायखौ जों बन्द' खालामनो हागोन। आं नोंनाव मोन
नंगौ नाथाय बेबो समाजनि गनायजानाय बादि बाहागो होननानै बुंनांगोन मानोना जौआबो जोंहा आथिखालाव जि आइ टि मोननो हाबाय। दा बेफोरखौबो जोङो बे जौआथ' जोंहा गोदो आबै आबौ समनिफ्रायनो। सावरि बादालि जानाय लोंनायफोराव जोंहा बाहायजाबोदों। दा बाहायजायोब्लाबो ओ लाइमोनफोरा जे बेथिं बे लामाथिं थाङा अकेजनफोरावल' सोलिनांगौ। दा माबायदि बुंगोन नोंथाङा?
जोङो सिगाङावनो बेफोरबायदिखौ जों बन्द' खालामनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो जोङो बेफोरखौ बन्द माबा सांग्रां जानो हागोन।
आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनोसै। हेल' खोनादों‌ ना?
खोनादों औ खोनादों सों?
नों नोंसिनि ओनसोलावहाय आथिखालाव बैसागुखौ माबोरै रंजानाय जायो?
आथिखालाव जोंहा बैसागुखौथ' जोङो सिमपोलैनो रंजानाय जासै आथिखालाव गोबां बयहाबो सम समनि आंखाल जानायाव जोङो बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो गामिनि खनसेनो ओंखारबाय बेनिफ्राय गामि गामि मोसाबाय रंजाबाय। सानसे जोङो बेदर गोखा गोखै जाबाय। दा जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि हारिमु मोनाबिलिबो खुंफुंनाय जाया नाथाय माखासे समाजारि ससाइटिखौ लानानै जोंहा मोनसे ओ लांदां बैसागु फोरबो फालिनाय जायो दा बेवहायबो बाहागो लायो। बेफोरनो आरो।
नोंथांनि नोंथांनि गामियावहाय गोखा गोखै मैगंखौ माबोरै संनानै जानाय जायो आरो बेखौ मा बोथोराव संनानै जायो।
गोखा गोखै संनानै जानायाथ' जोंहा संक्रान्तिनि सेथि से थारिखाव जोङो जायो नाथाय खायफाया साननै सानथामनि उनावसो जायो दा बेखौ जोङो गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनाय जायो जेरै- थालेर पस्ला, मैथा सिख्ला गोखै गोखा बुंदोंथ' जोङो फारौखान्दाय नार्जि माबा माबि फाथो बायदिसिना जोङो मिथिंगायाव जि जि मोनो मानि मुनि माबा माबि जोङो बेफोरखौबो होफानाय जायो आरो दा बेदरजों सङो। खायफाया ओरैनो सङो। दा बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बेफोरखौ संनानै जानाय जायो आरो बेफोरखौ आरो जोंहा फोथायनाय दंखि बेफोर मैगंखौ जायोब्ला गोखा गोखै जायोब्ला बोसोर गोदानाव जोंहा बेमार आजारफोरा हामो होननानै जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो जायो नाथाय बेसेबां सैथो जोङो बेखौ दासिम मोजाङै बुंनो हाया अब्लाबो जोङो बयनिबो खुगा खुगा सुबुंनि खुगा खुगा बुंनाय मथे जोंहा बेफोरखौ फोथायनाय दङ हिसाबै आङो फोरमायबाय
नोंथाङा माब्लाबा गोखा गोखै जा
दा नोंथां ओरैनोथ' जोङो जाबाय बैसागु बोथोरनि नि मुङाव जोङो बोसोरफ्रामबो जाखायोआनो आंथ' जोंहा नोगोरावबो नैबे नोगोर ओनसोलावबो माने बैसागु लांदां फोरबो फालिनाय जायो दा बेहायबो बेदरजों गोखा गोखै संनाय जायो बेयावबो जायो आरो आङो गामियाव जेब्ला लोगो मोनहैयो अब्लाबो गामियावबोथ' जाखायो दा जायोआनो बोसोराव खनसेखौ जायो
आथिखालाव गोबां गोबां फरायसालि फरायसालिमाफ्रावहाय फ्रि बैसागु खुङो बे फ्रि बैसागुआवहायथ' बैसागुनि सिगाङावहाय गोखा गोखै मैगं जानाय जायो गोखा गोखैखौथ' संक्रान्तियावसो जायो अब्ला मानो बे फै बैसागुवाव हाय लां फै बैसागुवाव हाय मानो बै गोखा गोखैखौ जायो बिनि माबाफोर मोनदांथि होननो हागोन नामा नोङो
आङो बेखौ बुंगोन जे आथिखालाव जोंनि फरायसालि फरायसालिमाफोराव एडभान्स फ्रि बैसागु सेलेब्रेसननि मुङाव जोङो खुंनाय जायो नाथाय आथिखालाव जोंनि समाजा बेखौ ओ मानि क्रिटिसियाम क्रिटिसाइस खालामो आथिखालाव दा माने जोंहा बैसागुआवसो जोंहा रंजाखायो मानो फ्रि बैसागुवाव मोसानांगौ बेबायदि गोबां जोंनि समाजाव जोङो सावरायजानाय आथिखालाव गोबां नुबोदों बोथोर जायैयावनो जोङो गोखा गोखै जानाय माने बैसागु जायनि सिगांनो जोङो फ्रि बैसागु फोरबो फालिनाय बेफोरबायदिखौ जोंनि समाजाव दान्थे बिदान्थेबो जोंङो जानाय गोबां नुबोदों दा बेफोरनि बेलायाव आङो बारा आइडिया गैया अब्लाबो आङो बुंगोन जे जोंहा समजों लोगोसे बियो सोलायबोदों दा माखासे मानि जाहोनफोरबो थानो हागौ सिङाव दा बेफोरखौ हाबनानै नायोब्ला जोङो गोबां दान्थे बिदान्थे जागोन दा बेनि था खायनो आङो बिखिनिखौनो बुंबाय मानोना फ्रि बैसागुनि मुङावबो जोङो गोखा गोखै जानाय जोङो गोबां फरायसालिमाफोराव जोङो नुनो मोनसै दा बेफोरखौथ' जोङो बुंनानैबो फोजोब नो हाला बा सोरखौबा बुंनोबो हानाय जोंहा बेबायदि ओ इन्दि पेेनडेन्टलि माने बुंनो हानाय जोंहा राइटसथ' गैया दा जोङो सासे सानैया बुङो ब्ला मानि बायदिसिना जेंनाफोर दान्थे बिदान्थे जालायनो हागौ ओंखायनो बेखौ दोनथ'दो दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
गोजोनथों नोंथां